औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम।
औ।
नोंथाङा सम होनो हागोन दा?
औ हागोन।
जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों
औ।
बे आयदायानो जाबाय मानास माहारिआरि पार्क मानास नेसनेल पार्क
औ।
नोंथाङा फोरमायग्रोनो हागोन नामा मानास नेसनेल पार्कनि बागै?
औ हागोन।
औ एसे फोरमायना होनाय।
औ। मानास नेसनेल पार्क एबा माहारियारि पार्कआ जोंनि बाक्सा आरो चिरां जिल्लानि सिमायाव थायो दं
औ।
औ बेयो मोनसे हाग्रामाबो जों बुंनो हायो बेवहाय जिब जुनारफोर थायो।
औ।
आरो जोंहा बैफोर जिब जुनारखौ रैखा खालामनो जोंहा फरेस्टफोर थायो। आरो जोंहा बै मानास नेसनेल पार्कआव जोङो बेरायनो थांनो हायो जोङो बेे बै मानास नेसनेल पार्कनि दैमायाव जोङो लावखार ओंखाम जाहैनो हायो। एबा बै मानास नेसनेल पार्क सिङाव हाबनानै जोङो नुफेरि बायदि जिब जुनार बैफोरखौ जोङो नायनो हायो आरो गारिजों नाय दिंहैनो हायो दा बिदिनो जोंहा मानास नेसनेल पार्कआव मा मा जिब जुनार दं बुङोब्ला जोङो मैदेर नुनो मोनो एबा थसेल' गं गोनां गान्दा आरो बेफोर मोख्रा एबा बान्दर मोसा बेैफोरखौ जोङो दाउरायाइ बिदिनो बायदि बायदि जोङो जिब जुनारफोर नुनो मोनो आरो जाय जिब जुनारफोरा हाग्रायाव थायो
औ
दा बैफोरखौ जों माखासे फलान एबा मैहुर खालामग्रा सुबुंफोरनिफ्राय रैखा खालामनो जोंहा फरेस्ट
दोननाय जायो फरेस्टफोरखौ बैहाय हाग्रामायाव डिउटि नेनो दोनथ'नाय जायो।
औ
आरो बे मानास नेसनेल पार्कआ मोनसेबो जोबोद गिदिर पार्क बुंजायो।
औ
बे मोनसे जोबोद गिदिर हाग्रामा आरो
औ
बेवहाय जे जिब जुनारजों लोगोसे जोंहा बायदि दावमाव दावसा थाखाय बेङो लोगोसे जोंहा बैहाय बायदि रोखोमनि बिफां लाइफांफोर बेफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो
दा नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जोंहा मानास नेसनेल पार्क ना मानास नेसनेल पार्कआ मोनसे हाग्रामा जाय हाग्रामायाव गोबां जिब जुनारदों गोबां दाावमा दाउसाजों गोबां खनि मुवादों गोबां सुबुं सम्पददों गोबां मिथिंगायारि सम्पददों बै हाग्रामाखौनो जि रैखा खालामनो थाखाय संरैखा खालामनो थाखाय सरकारा हायुङारि पार्क जे नेसनेल पार्क बेखौ आवग्रिनानै एबा बे पार्क बानायना दोनदों।
औ
बे पार्क बानायनाय लोगोनो जोंहा बै हाग्रामायाव थानाय मानास हाग्रामायाव थानाय गासै जिब जुनार दावमा दाउसा हनि मुवा बेसेन गोसा बिफां लाइफां बिफां लाइफां गासैखौबो संरैखा खालामनाय बायदि जायो। लाखिनानै दोननाय बायदि जायो। जोंहा मानास नेसनेल पार्क होनोब्ला थसे गङारि गान्दाजों मुंदांखा लोगोसेनो बेयाव गोबां बेसेन गोसा बेसेन गोसा जिब जुनार मोननाय जायो बेफोर जिबफोरानो जाबाय बेंगल टाइगार आरो गल्डेन लांगुर जि मोख्रा बेखौबो मोननाय जायो लोगोसेनो नो गोबां दाउमा दाउसाबो मोननाय जायो। बेयाव, जि जोंहा हाग्रा हाग्रानि एबा दैनि दै नि जि गान्दा बेखौबो मोननाय जायो आरो लोगोसे गोबां मै, मोसा गोबां मैसो बेफोरखौबो नुनाय जायो। बै मानास हाग्रामायाव जि गोबां जायगानि ओंखायनो दावबायारि फैयै फैयै बे हाग्रामायाव जिब लाना जिब गारि लाना मैदेर सायाव गाखोनानै बेयाव दावबायदिङो बैफोर, दावबायारिफोर फैनाय नि मुलाम्फाफोरा जोंनाव साग्लोबसारो एबा जायगाखौनो मुलुगनाङैनो थारैनो मुंदांखा बानायमारो। लोगोसे बै मानास हायुङारि पार्कआव,
औ
जोंहा लावखार ओंखाम जानाय जि पिकनिक स्पट बेनि बादाबो दङ। लोगोसे बै बादाफोरावनो जि जोंनि खाथि खालानि एबा गोजान गोजाननि दावबायारि बिथांमोना जि जानुवारि मागो, बैसागो बैफोराव लावखार ओ ओंखाम जाहैयो बेरायनायजों लोगोसे लावखार ओंखाम जाहैयो रंजाहोयो। लोगोसेनो बै मानास नेसनेल पार्कआव जि दावबायहैयो,
औ
जोंहा मानास नेसनेल पार्कआ जिगुजौ दाइनजिबा मायथाइयाव गायसनजानाय। बियो बि टि सि नि बि टि सि ओनसोलनि सिङाव दङ। दानिसो नोंथाङा बुंनांखाबाय बाक्सा आरो चिरां बे मोननैनि गेजेराव ज' नांनानै भुटान बर्डार खाथिथिं बेयो हाग्रामाया दङ
औ
नंगौ बे मानास हाग्रामा जानाय लोगो लोगोनो बैफोराव गोबां गोबां सुबुंनि जि जिउ राहा दानायाव मुलाम्फा जानाय गासै बिथिङावनो मुलाम्फा जायो जोंहा जि दानिसो नोंथाङा बुंलांबाय बफोरखौ नायगिदिंनो थाखाय फरेस्ट गार्ड दोननाय जायो बै फरेस्ट गार्ड बै माने हाग्रामाया जानाय लोगोनो बेयाव फरेस्ट गार्डनि गोनांथि जायो बेनिख बेखायनो सोरखारा बेनि जि फरेस्ट गार्डनि खालि लांदां जायगाखौ सुफुंनो थाखाय बेयाव मोनसे जि साख्रिनि जि आयदा आयदाला बियो बेयाव खाथि खालानि एबा गासै बुहुमनि सुबुं माहारिफोरानो जइेन जानानै बेयाव गावनि जिउ राहाखौ दाफुंहैनो हायो।
औ
लोगोसे बेयाव थानाय जानायनि गासै मुलाम्फायानो दं। जोंहा गोजान गोजाननि बे फैनाय मानसिफोरखौ दोननो थाखाय सोरखारा बादा लुनानै दोनदों आरो लोगोसेनो जायगानि सुबुंफोरानो बादा लुनो नानै जि रांखावरि आरजिनाय गावनि मुलाम्फा जानाय बेफोर गासै मुलाम्फाया मोनसे बे मानास हाग्रा मानि जोहैनो जायो
औ
दा नोंथाङा बुंलांनाय बायदि मानास हाग्रामाखौ रैखा खालामनो एबा द्रपप ल नेनो फरेस्ट गार्डफोर दोनो दा बैफोर फरेस्ट गार्डखौ माबोरै मोननो हायो नोंथाङा मिथिगौ नामा?
जोंहा बै मानास हाग्रानि थाखाय फरेस्ट गार्ड दोननाय जायोना बेखौ माबोरै मोननो हायो बेनि थाखाय जोंहा बि टि सि आव एबा जोंनि बि टि आर ओनसोलाव बि टि सि ओनसोलाव जोंहा एबा आसाम सोरखारा जोंहा मोनसे रिक्रुटमेन्ट दिहुनो जि फरेस्ट गार्डनि नि थाखाय लांदां जानाय जि खायसे जायगाफोरखौ सुफुंनो थाखाय मोनसे साख्रिनि आयदा साख्रिनि जेरोखोम बेखौ दिहुनो बैयावनो जोंहा गासै सुबुंफोरानो गासै लाइमोनफोरानो बेयाव एप्लाइ खालामनानै जइेन जानानै बनि खायसे आनजादखौ उथ्रिसारनानै बैफोर फरेस्ट गार्ड साख्रिखौ मोननो हायो लोगो थिग बिदिनो बैफोर मोनफुंनो हानाय लाइमोनफोरानो बैफोरबायदि मानास हाग्रामायाव एबा मानास हाग्रामायाव जि फरेस्ट गार्ड एबा बैफोरखौ संरैखा खालामनो दोननाय फरेस्ट गार्डफोरखौ बेफोराव जायगा मोनहैयो आरो
औ दा बैफोर फरेस्ट गार्डनि साख्रिखौ मावनानैबो गोबां सुबुङा गावनि जिउखौ खुंलांदों जेरै नोंथाङाथ बुंखादों आरो लोगोसे बैफोर जायफोरा मिथिंगायाव थानो मोजां मोनो एबा मिथिंगानि बिखायाव थानो मोजां मोनो बैफोराबो दैफोर खामानिखौ फरेस्टखौ मावनानै जे बिसोरो हाग्रायाव थानो मोनदों एबा मिथिगानि बिसायाव थानो मोनदों आरो लोगोसे जे बेवहायथ' बैबो मोननाय जायो नङा होमबा?
औ औ
बिदिनो मै मैदेर गान्दा बैफोरखौ रैखा खालामनो थाखायबो बेफोरखौ फरेस्थ गार्द खौदुंनाय जादों जाहाथे फालांगिफोरा बा सिखाय फोरा बैफोरखौ मैफोरखौ बुथारनानै जाया बिनि थाखाय रैखा खालामनो थाखाय बेफोरखौ दोननाय जादों आरो
औ औ
दा बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों सावरायनानै नोंथांनिफ्राय
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। उनाव लोगो मोनलायनोसै नोंथां।
औ